हेलौ खोनादोंना नोंथां अ नोंथाङा मा खालामदोंमोन
औ नोंथां नै आं जिरनासो दङ
अ नोंथांजों आं माने मोनसे टपिक लानासो सावरायनो कल खालामदोंमोन नोंथां नोंथाङा बिजि नङा दा
ओहो नोंथां बिजि नङा ओरैनोसो दंखायो आं दा सोंनो हागोन दे
होमबा नोंथाङा आंनो बे माबानि बागैसो खिथाहरदो दे जेनेबा गाइखेरखौ मारै मोनो मायाव मोनो आरो गाइखेरनि बाहायनाया मा मा आरो गाइखेरा मा बायदि जेनेबा मा रोखोमनि बेफोरनि बागै एसे आंनो गुवारै फोरमायनानै हरदो नोंथां
अ गाइखेरनि बाहायनाय ओ गाइखेरखौथ' जेनेबा जों नरमेलि माने लकेलै आरोना गामियाव मोननाया मोसौनि फ्राय मोनो आरो बिदिनो जारसि मोसौफोरनिफ्राय मोनो आरोना
औ
जों माने बुंनो थाङोबा गाइखेरखौ औ मोननो थाखाय मोसौखौ फिसिग्रोनांगौ जायो गिबियाव
औ
मोसौनो बिदिनो मोसौबा मोसौ जारसिनो आरोना थाजा थाजा गांसो नागिरनानै होनांगौ जायो आरो ना बांसिन गाइखेर मोननो थाखाय
औ
मोसौखौ बांसिन गांसो गोनां जायगायाव खानो गोनां जायोबा
उम
अब्ला माने मोसौआ बांसिन गांसो मोजां थाजा मोनजायोब्ला बांसिन मोजाङै गाइखेर होनो हागोन आरोना मोसौ मोसौआ सम सम माने सोरनाबा सोरनाबा आरोना मोजाङै गांसो मोनजायोबा
औ
खेनसे लागैनो नै लिटार बा थाम लिटार गाहाम गायखेर होयो अबेबा अबेबा मोसौफ्रा
होनबा नोंथां माने गाइखेर औ आरो मा मा जुनारनिफ्राय मोनबावो
गाइखेरखौथ' गोबां जुनारनिफ्रायनो मोनो नाथाय बाहायनाया जों बांसिनानो मोसौ आरो बोरमानिखौ बाहायो आरोना मैसो मोसौ द सार ओ मोसौनि गाइखेरखो जेनेब्ला बांसिन बाहायो आरोना जोङो गामियाव बिदिनो जाय साहा लोंनाय बा माबा मोनसे बिदिनो मेथाइफोर बानायनायफोराव मेथाइखौ माबा
मा मा रोखोमनि औ मा मा रोखोमनि मेथाइ मानो
गाइखेरजों बिदिनो गोबां मेथाइ बानायनाय जायो जेरै ओ गोदै मेथाइफोर बानायो बिदिनो पनिरफोरबो बानायो आ गाइखेरजों बिदिनो आइसक्रिमफोरबो बानायनाय जायो गोबां रोखोमनि आइसक्रिम दं गाइखेरजों बानायनाय माने मुवा बेसादफोरा जाग्रा बुस्थुफोरा बिराद गोथाव जायो आरो ना आरो देहानि थाखाय हेलदिबो जायो
औ
औ अब्ला नोंथां नोंनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनोसै आंबो सोंनो हागोन ना अब्ला नोंथाङा बिदिनो जाग्रा माइरंनि बाहायनाय माखासे बिदिनो बाथ्राफोरनि फारसे खोन्थानो हागोन नामा आंनो माने मा मायाव बाहायो आरोबाव
औ हायो नोंथां खिथानोसै होनबा नोंथां ओ जेनेबा जों माइरं मोनो थाखायथ' गिबियाव माइ गायग्रोनांगौ जायो नोंथां माइ गायखांनानैसो जों माइरं मोनो नालाय जेब्ला माइ गायखांनानै बे माइआ रागोन अब्ला बे माइखौहाइ जों बिदिनो मिसिनफोराव सौनानै हो जों माइरं मोनो आरो बे माइरंखौ जों गोबां गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायो माने माइरंआबो गोबां रोखोमनि दं नालाय गुबुन गुबुननो बिदिनो माइरं लायो माइरं बाहायनाया एक्सट्रा एक्सट्रा जायो नोंथां, माने जेनेबा जोसा माइरं थायो माइब्रा माइरं थायो आरो गोबां परिमल कल्पना जयबांला बायदि रोखोमनि माइरं थायो बिदिनो माइरं लायै माइरं बाहायनाया बेलेग बेलेग जायो आरो ना नोंथां
औ
बे माइरंखौ जों बासिनानै फिथा जानो थाखायबा जोङो बिदिनो जोसा, बा माइब्रा माइरं बिदिखौ बाहायो आरो बिदिनो जों माइ माबानिफ्राय माइब्रा माइरंनिफ्राय जों जल फान ना मा होनो बिदिबो बाननानै जायो नोंथां, आरो आरो जों माइरंखौ बायदि रोखोमनि सिथाव। जेरै- एनथाब फिथा, लारु फिथा ओमफ्राय लावदुम फिथा, बिदिनो औवा हासुंनि फिथा बायदि रोखोमनि फिथा बाहायनायाव सावनायाव माने माइरंखौ बाहायो आरोना नोंथां। आरो जों रुथि, बा फुरि खालामनायफोरावबो गम माइनि गम माइ माइनि आथा माने माइरं आथा बाहायो। बिदिनो गोबां रोखोमनि माइरंजों जों गुबुन गुबुन जाग्रा मुवा बायदिसिना बानायनो हायो नोंथां आरो माइरं फोर जों बांसिनानो ओंखाम महरैबो जायो। जेनेबा बिदिनो गाव गावनि उन्दैखौ सुफुंनो थाखायबो जोंना नांगौ जायोना ओंखाम जानो। बेनि थाखाय माने माइरंखौ जानायावबो बाहायो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन खामानि जेरै- माबा दखानफोराव फाननाय, बा माने फाननायफोर बायदिसिना बेफोरावबो बाहायो माने आरो मानसिफ्रा माइरं फाननानैबो आजिखालि गोबां माने रां खामायगासिनो। न'खरनि माने माबा खौ नांगौ जानायखौ सुफुंनो थाखायबो दा मानसिफोरा माइरंखौ फाननानै माबागासिनो ओंखायनो माइरंआ जोबोद मोजां आरो फैसा खामायनायनि बेलायावबो। बिदिनो जों आरो माइरंखौ अनगुन्दै खालामनानैबो माबायो जायो। जों बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायो आरोना नोंथां। माइरंखौ आरो माइरंआव जों कार्ब'हाइद्रेट होननाय माने मोनसे मोनजायो। जाय जोंनि देहायाव सक्ति जगायो। जों दुरबल लोरबां देहा जायोबा माने बेफोरो माने बे कार्बहाइद्रेटआ सुफुंहैयो देहाखौ थागद खालामनायाव मदद होयो आरोना नोंथां। बिदिनो माइरङा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो माइरङा माइरं लायो माइरं दाथायाबो गुबुन गुबुन रोखोम नि जायो बबं माइरङा बिदिनो गथा फिसासिन जायो बबेबा एसे गोलाव जंब्लिद जायो, माने गुबुन गुबुन रोखोम बे माइरं लायै माइरं गुबुन गुबुन जायो आरो ना नोंथां माइरंनि दाथायाबो होमबा नोंथाङा आंनो माबानि एसे जेनेबा आंथ' दा नोंथांनो माइरंनि बागै खिन्थाबाय। आंबो आरो नोंथाङाबो हेल' आं गाइखेरनि बागै एसे खिथाहरबाय होमबा आं नोंथांनाव मोनसे बिदिनो जाग्रा मुवानि बागै सोंबावनोसै आरो नोंथां।
होमबा नोंथाङा खिथानो हागोन नामा जे जेनेबा गायखेरजोंथ' जेनेबा पनिर बानायो बे पनिर खौ मारै बानायो नोंथाङा मिथियो नामा?
अ नोंथां आं पनिर बानायनायनि फारसेथ' बारा मोजाङै मिथिजोबा।
औ।
बा जेनेबा गाइखेरनिफ्राय गावहोनानै बानायो होननाय खोनादोंमोन आं नोंथां होनबाबो इसिबां मोजां मिथियैखाय नोंथांनाव सोंनो सोंहरनाय जादोंमोन। नोंथाङाबो मिथियाबा होनबा आं नोंथाङा दस्रा एसे आलदा जाग्रानि बागै बिदिनो बा नोंथाङा आंनाव माबा आंनो माबानि बागै खिन्थाहरदो दे बे फाथो मैगंनि बागै जे फाथो मैगंखौ मारै गायो जेनेबा फाथोनिफ्राय मा मा मोनजायो
औ
खिथाहरदो दे नोंथां।
फाथो फाथोखौ उम फाथो मैगंखौ फोनो थाखाय जेनेब्ला बोथोर थायो आरोना मोनसे।
ओ फाथो मैगंखौ फोनो थाखाय ओ इदिनो एसे गोरान माने अखा सिदोब सिदोब सम नांगौ आरो ना। बे समाव फाथो मैगंखौ फो फोनाय जायो। ओमफ्राय फाथो माने दैज्लांनि सिगां फैयो आरोना फाथो मैगंखो। जेब्ला अखा एसे थाइफ्रिहाङोना जेनेब्ला अखा हाजेननाय सम बेफोरबायदियाव
औ।
अखाखौ बिदि समाव फोसिगोन बिनि उनाव जेब्ला फाथोआ लासै लासै देरबोयो अब्ला फाथोआ बिदिनो से दानसोनि गेजेराव माने फाथोनि बिजौखौ खानानै जा जानाय जायो आरो ना फाथो बिजौआ माने गोरलैयावबो बिदिनो संनानै गोरानबा खारैजों जाजायो आरोना फाथो मैगङा। ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्ला
औ नोंथां फाथोनिफ्राय ना नोंथां नोंथाङा बुंदोंमोन ना फाथोजों नारजि माने फाथोजों नारजिबो बानायो होनबा मा मारै बानायो?
अ फाथोजों नारजि बानायनो थाखाय जों दा फाथोआ थ' लासै लासै देरबोबाय थागोन नालाय।
औ।
फाथोआ जेब्ला देरो गिदिर जायो अब्ला फाथो दंफांखौ दानफायो। माने दानफाय माने बोखाङो आरो ना जायगानिफ्राय बिनि उनाव फाथो बिलाइखौ खानानै बोखारगोरो आरोना साइदआव ओमफ्राय बिनि उनाव फा थोनि दंफा बा खामानि होयो दालाया माने बेखौ खाथबनानै माने फाथो दंफांखो आरोना। बिलाइखौ खाखांना लानानै खाथबनानै फाथो दंफां खाथबनानै दैयाव गारसोमनानै दोननाय जायो दैज्लांनि दैयाव।
दैयाव। मानो होनबा बेखौ बेनि बिगुरजों दिरुं बानायनाय जायो आरो ना।
औ फाथो सिना आरोना।
औ ओमफ्राय बिनि उनाव फाथो बिलाइ बे माबाखो नारजिखौ बुङोब्ला फाथो बिलाइ फाथो बिलाइखौ नांगौ जायो आरो ना
उम
ओ फाथो बिलाइखौ खाखांनानै लानानै सानदुङाव फोराननाय जायो।
औ।
जेब्लासिम फाथो जेनेब्ला फाथो बिलाइया रानख्रबजोबा आरोना।
उम
अब्लासिम फोरानबाय थानाय जाहैखो सानफ्रामबो फाथो फाथो बिलाइखौ बिदि फोरानखांनानै उनाव ज' दोनथुमनाय जायो दोनथ'नाय जायो ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौनो जेनेब्ला गोखा जानो सम माने गोखा जानोबा लुगैदोंबा बेखौनो ओंख्रि संना जानाय जायो आरो ना माने फाथो फाथो बिलाइआ फोरानबाथाय गोखा जायो आरो बिराद मिलौहाब माने मिलौदो माने गोथाव जायो आरो ना बेदरफोरजों जानोबा बा खारै जानोबा बिराद गोथाव जायो आरो
नोंथाङा होमबा माने आंनो फाथोनि बागैहाय खिथाहरबाय होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां आंनाव माबाफोर सोंबावनांगौ दंमोन नामा नोंथां
नोंथां आं बिदिथ' गोबां दङ नाथाय नोंथां नोंथाङा आंनो फंसेल' खोन्थााहरदो आरोना
औ दे
फाथो फाथोथ' जेनेबा नोंथांनाव सोंबाय नोंथाङा माबानि बे मा होनो नारजि ओंख्रि जानायनि फारसे एसे खिथाहरदो
अ औ नारजिखौथ माने गोदोनिफ्रायनो जोबोद गोथाव मोनबोनाय मोनसे नारजि ओंख्रिआ माने मोननै थाइपनि थायो मोनसे नारजि बिदै आरो मोनसे नारजि गोदैमान नारजि दोलोआ गोखासिन जायो नारजि बिदैनिफ्राय नारजि दोलोआव बांसिन नारजि गिनांगौ जायो नोंथां आरो माने नारजि दोलो जों बायदि रोखोमनि बेदरफोरजों जायो जेरै अमा बिदिनो थाबाय आरो गुबुन गुबुन बेदर गोरानफोर बिदिनो मैसो बेदर बायदिफोरजोंबो जों अमा माने नार्जिखौ जायो नोंथां खिन्थु अमा बेदरजों बांसिन गोथाव जायो आरोना नारजि दोलोआ बांसिन माने गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय मोनसे मोजां ओंख्रि बियो माने गासिबो गोथाव मोनो बे ओंख्रिखौ जानो आरो जोंना नारजि ओंख्रि संनो थाखाय एसे गोदाव प्रसेस नांगौ जायो गिबियाव जेनेबा नारजिखौ दैयाव सोमग्रोनानै दोननांगौ ज जायो बिनि उनाव बेदरखौ एवग्रोनांगौ जायो उनावसो माने आरो हरनानै बे आरो नोंथाङा होनबा नोंथाङा नोंथां सम‌आबो जाबायमोन आं दस्रा खामानिबो दं दोनथ'सै खोमा ना नोंथां औ दे औ
उम
गुजुबाय
हो